हेल'
हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामबाय दं नोंथां।
आङो दा ओरैनो जिरायना ना दंथ'यो नोंथां।
औ। नोंथाङा ओ सम दोंङोबा आंजों मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ जोंनियाथ' ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो। आजै आजे मोननै समनिफ्रायनो जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो नङा होमबा। बा नोंथां ओ बेनि बागै नोंथाङा एसे। बुंफोरथिना होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां ओ। बैसागुआ बैसागु होननानै बुङोब्ला नोंथां जेरै ओ बैसागुआ मोनसे दोहोरोमारि आरो। गोबाङानो फोथायखै बैसागुआ। धोरोमजों लोब्बा गोनां होननानै।
ओ दिनै जोंहा बैसागुआ माबोरै आरो माब्ला जादोंमोन होननानै बुङोब्ला नोंथां। ओ जेरै जोंहा माने ओ। माने बैसागुखौ माने लिरना दोनखानाय रेखा गैया। ओ थेवबो थेवबो जों बेखौनो बुंनो हायोदि बैसागु फोरबोआ माने मोननै।
मोनै माने। ओ बाहागोआव माने रानजानाय होननानै। माने बैसागुआ माने बै ओ। जौथायाइ बोसोरनिबो बांसिन फुराना नाथाय सैथो खोथाया। बेनो बैसागुआ माने ओ बैसागु सोदोमा माने मोननै। सोदोबनिफ्राय माने फैनाय होननानै जों बुंनो हायो नोंथां।
औ नंगौ।
बैसागुआ जेरै बैसा आरो आगु। ओ जेराव बैसा माने बोसोर ओ आगु माने गोदान।
बेनिखायनो ओह बैसागुनि मिनिंनो जाहैबाय माने गो। गोदान बोसोर आरो ओह एबा। बोसोरनि जागायजेननाय जायखौ जों एप्रिल दाननि। गेजेराव फालियो औ। ओह जोंनि आजै आजौफोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो। ओ दिनैसिम। बो माने आबाद मावनानै माने जाग्रा बिनिखायनो। बिनिखायनो माने ओ जोंहा आबाद मावनाय माने आबाद मावनायनि सम आरो। बोथोर थायो औ जेरै ओ जोंनि गोदो गोदायनि आजै आजौ फोरा माने बे बे माने बोथोरखौनो ओ बोसोर गोदान एबा बैसागु हिसाबै माने ओ रंजा बाजायै माने फालियोमोन आरो
औ
औ जेरै मोसौ मै मोसौ मोसौ थुखैनाय माने मोसौ माने मोसौ थुखैनानै माने मान बावनाय
औ
ओ आरो लोगोसे ओ मोसौनि थाखायबो माने गोदान बोसोरनि नामाव माने आरज खालाम खालामनाय जायो मोन जा जायो आरो नोंथां ओ बिनि उनाव मोसौखौ मोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोंहा गेदेरखौ माने ओ उन्दैया माने गेदेरखौ मान होनाय गेदेरा आरो उन्दैखौ मा खालामनाय बेफोरबायदि ओ मान सनमान लालायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां अह जेरै ओ बिदिनो ओ मान सनमान लालायखांनायनि उनाव जोंहा बिदिनो गोबां माने ओनसोलफोराव माने गामिफोराव थांनानै ओ बिदिनो ओ बैसागु बे मागि हैैनायखौ माने जोंङो नुनो मोनो ओ आरो एबा मागि हैैयो जोंङो
औ
हरनि गास गासैबो ओ बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिदिनो गासैबो ज' ज' ओंखारनानै माने ओ गामियाव ओ मागिनायनि अनगायैबो गुबुन मागिफोरा गुबुन गामिफोरावबो माने थांनानै मागिरहैनाय जायो आरो नोंथां
औ
ओ बुंनो थांङोब्ला माने बैसागुआ जोंनि बर'नि ओ मोनसे ओ माने एंगार हायै बरजों माने सोमोन्दो गोनां होननानै जों बुंनो हायो ओह जेरै औ बैसागु बोथोरावहाय जोंङो जेरै ओ आरनाइ गस स्ला आरनाइ गामसा बिदिनो आर'नाइ लानानै ओ गासै सुबुङानो बिदिनो ज' ज' गानै जोमै माने ओंखारनानै ओ जेरै ओ खाम सिफुं जथानि गोमनायजोंनो माने बर गामिया माने बेसेबां समायफ्ले लायो आरो नोंथां बैसागु बोथोरावहाय अ जेरै माने ओ बैसागु बोथोराव जेरै ओ दाउ खौवौफोरा जेरै ओ रंजायो बिदिनो माने ओ जोंनि ओ सुबुंफोरनि गोसोआवबो ओरैनो मान रंजाखांनाय जायो आरो नोंथां
माने औ बैसागु बोथोर सफैब्ला माने जेरै ओ बिफां बिलाइफोरावबो ओ गोदान गोदान बिलाइ खिलियो ओ आरो लोगोसे बि बिदिनो ओ बिफां लाइफांफोरा जेरै बायदेमलाय सुदेमलाय सिर बारजों मोसायो नोंथां औ बेबायदिनो औ जोंनि गोसोआबो माने जोबोर रंजाखांङो जेन बैसागु बोथोर फैयोब्ला मानि बैसागु बोथोर फैयोब्ला माने जोबोर माने खुसिजोंनो रंजाहावो जेरै सुबुंफोरनि गोसो आबो औ गोसो गुदुं जानानै गुबुन गुबुन जायगायावहाय जोंना गामिफोरावहाय बिबथिंनानै एबा बिदिनो मागिनानै लाना फैनानैहाय जोंना ज ज माने खाना जानाय जायो आरो नोंथां औ बिदिनो माने बैसागुनि जोबथा सानावहाय जोंना बिदिनो गारजा फुजा मोनसे फालिनाय जायो नोंथां जायखौ बुङो जेन गामिफोराव माने मागि हैैनायजों लोगोसे बिदिनो गोजान गोजान जायगा जायगा हान्थिना फैनायजों लोगोसे मोदाय दावदाय फैफानाया माने एरायलांथों बा बिदिनो जानगार जाथों बिदि होननानै माने बै गार्जा फुजायावहाय जोंना माने बोर बिना लानाय जायो आरो नों नोंथां औ बेवहाय माने गोबां रोखोमनि गोखा गोखै मैगंबो संनानै बे गारजा फुजायावहाय माने लामायावहाय माने जोंना बावहैनाय बो जायो आरो नोंथां
औ
औ बिदिनो माने खान्थाल थाइजौ गोरलै गोरलै बैसागु बोथोरजों लोगोसे खान्थाल थाइजौ गोरलै गोरलै जाबोनाय एबा खिलिबोनाय फिथाइफोर खौबो माने जोङो बै लामायावहाय माने गारथेनाय जायो आरो जायखौ बुङो जों गारजा फुजायावहाय नोंथां औ जाहाथे जों मोदाय दावदायखौ मोनाबिलि बा हरनि समाव होना लांनानै जों बेवहाय गारथेनानै बिदिनो दाउसा फिसा एबा बिदिनो बिदिनो ओंखाम आरो गोखा गोखै खांथिंनाय ओंख्रिफोरखौ माने जोङो बेवहाय मोदायनोहाय माने बावनानै फैनाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलावबो माने बैसागु बोथोरखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोङो बैसागो बोथोरखौ जोङो बर'फोरनि मोनसे जोङो दोहोरोमजों लोब्बा थानाय मोनसे बियो रंजाथाइ एबा रंजालि फोरबो नङा हमबा नोंथां जोङो बिदिनो गोजाम बोसोर जोङो बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ जोङो बरायनाय जायो नङा हमबा नोंथां बेवहाय जोङो बिदिनो जोङो मिथिंगायारिजों लानानै बिदि जोङो दावमा दावसा एबा जोङो बिदिनो बिबार बिलाइ खिलिनायजों लानानै जोंनि बिजों जोंनि गोसोआबो जेरै उसि फावो बिदिनो जोङो मिथिंगायारि एबा जोङो दावमा दाउसा उसिफावनाय बायदि जोंनि गोसो जाबो बिदिनो उसिफावो नङा होमबा नोंथां बैसागो बोथोराव जोङो बिदिनो गोबां जोङो फोरबो बिदिनो फोरबोनि गेजेराव जों बैसागुखौ रंजानाय फोरबोखौ जों साबसिन फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोङो जेरै बिदिनो जोङो बैसागो समाव जोङो आसाम नाङैनो फालिनाय जायो नङा हमबा नोंथां जोङो गिबि सान सानखालि बिदि जोङो सैथो दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ थुखैनाय हमबा नोंथां जेरै जोङो मोसौखौ जोङो बिदि जोङो हाखर एबा फुख्रि दैमा दैसाफोराव जोङो गोथार बिदि दुगैस्रां लोबस्रां लाना थांनानै जोङो मुस्थुखौ थुखैनाय जायो नङा होमबा बिदिनो जोङो लाव फान्थाव बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो हाना होनानै जोङो डिगलि बि एबा जोङो बिदिनो खारायफोरखौ लांनानै जोङो दोनदाल जों जोङो फागाजों बावनानै जोङो बिसोर गौ थुखैनाय जायो नङा होमबा नोंथां थुखैनानै जोङो बिदि ओ जोङो हांगार हांगारफोरखौ जोङो देग्लिनानै जोङो फोननानै मोसौनि मोदोम गंसेया जोङो फोनना होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों बिदिनो जोङो फोनखांनानै बे हाफ्लेना लानाय मुवा बेसाखौ जोङो सारनानै बि बिदिनो जोङो बोसोरि बोसोरि जेनेबा जोंनो फिसा होबाय थाथों बिदिनो देरलांबाय थाथों बारायलांबाय थाथों जों बिदि होनानै जोङो बोर बिख'ना लानाय जायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोङो गोसोम गोसोम बिदिनो जोङो फोथा होनानै ओ बिदि खौ जोङो बुंनो थाङोबा जोङो गोदो जोंनि जेनेबा जागा ओनसोलफोराव जोबोर जंगल मोननो बि बिदिनो जोङो मोसाफोरा बिसोरखौ जानो हायै बायदि गावसोरनि साननानै बि बेखौ ओ बिदि खैफोदनिफ्राय बासायनो थाखाय जोङो बेखौ होनाय जायोमोन होनना मिथिनाय जायो। ओ जोङो बिदिनो ओ बैसागुखौ जोङो नैथि सानखालि जोङो बिदिनो ओ सुबुंफोरनि ऐ सेथि सानखालि जोङो खालार खालि बिदिनो सुबुं आलासि बाय बाहागि आलासि जाबथिंनाय बिदिनो जोङो ओ जोङो बिदिनो खा खामलाय ओ खावलायनाय ओ
औ।
दानिबा खाथिनि फोरखौ बिदि जोङो ओ जमा-जमा जोङो जालायनाय लोंलानायखो जों गोबां नुनो मोनो नङा होम
औ नंगौ नोंथां।
ओ गोबां रुंसारि जालांनाय न'खरनिफोरखौबो जोङो गोसोखांथि हिसाबै जोङो ओ बिदिनो जोङो ओ खाम्फा हिसाबै जोङो फालिनाय जायो एबा बिथांमोननो जों बाउथाइ मुवा ए जोङो ओ गान गानग्रा जोमग्राफोरखौ जोङो बावनायखो जों गोबां नुनो मोनो नङा होनबा नों थां ओ बिदिनो जोङो नै सानखालि जोङो बोराय बेन्थ' एबा सेंग्रा सिख्ला गासैबो जोङो गथ' गथाय जोङो ओंखारनानै रंजानायखौ जोङो ओ न'खर न'खर एबा जोङो गुबुन दाब-दाब जायगायाव थांनानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बायदि रोखोमनि जोङो बिदिनो ओ बुंनो थाङोबा जोंनिया बर'फोरा बिदिनो दामग्रा ओ जोङो आगजु लानानै जोङो बिदिनो खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना एबा थरखा जोङो जाबस्रिं लाबनानै जोङो रंजानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो नङा होम बा बेफोर जोंनिया थाबासो जोङो गोमसार होनानै जोङो ओ जोङो जुदि ओ बि न'खराव जोङो मोसाहैबाबो बे न'खरनि मानसिफोराबो जोंनिया गोसोआव उसिफावनानै बिसोरबो जोङो मोसाफानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो बिदिनो जोङो मोसानाय ओ बर'फोर मोसानाया जोबोद बिदिनो ओ मोदान फबनाय जायो नङा होमबा बिदिनो गोमो दख'ना गाननानै फारसा रेगे रेगां जोङो गोजा लाना नै बिदिनो ब्लाउस गोजा ओ बिदिनो जोङो हौवाफोराबो आर'नाइ ओ बिदिनो गामसा एबा जोङो बड'लेण्ड गामसा होनाय जायो ओ बेखौ गाननानै आर'नाइ ग'स दा एबा जोङो जों फावरि खानानै जोङो मोसानायखौ गोबां नुनो मोनो। न'खरनि ओ बिथांमोनहा ओ जि जोङो हरो अननानै जि गोसो बायदि हरो बेखौनो जोङो। आजावना लानायखौ जों नुनो मोनो गोबां बिदिनो बर'फोरखौ जोङो बैसागु फोरबोआव जोङो फालिनायखौ जोङो गुबुन दाब-दाब जायगायावबो जोङो गोजान ओनसोलफोरावबो जोङो थाहैनाय बिथांमोनखौबो जोङो ओ सो सोहोर एबा नोगोर फोराव जों थाहैनायखौ फालिनायखौ जोङो मबाइलफोरनि गेजेरावनोबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। ओ बिदिब्ला जोंनिया लारायै-लारायै समा जा
औ औ नंगौ नोंथां।
नोंथोंजों बैसागोनि सोमोन्दै रायलायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय मिथियैखौ मिनथिनायनि थाखाय औ
औ दे औ दे नोंथां औ।